हेल' अ नोंथां खोनादों ना ओ आं हरनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव सावराय सावराय आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन दा नोंथांनाव सम दङ ना ओ जाय दा आं जों जाय आयदाखौ सावरायनो हरदों बे आयदायानो जाबाय जोंनि बर' समाजावहाय ओ औवानि बाहायनाय बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायगोरनोसै
औ औ नोंथां जोंनि बर'फोरा औवाखौ मा मा खामानियाव बाहा बाहायो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
ओ जागोन दे नोंथां आं बिदिबा फोरमायग्रोनोसै जोंहा ओ जेनबा औ औवाया जाबाय जोंनि मोनसे बर' समाजनि ओ गोनांथार मोनसे आयदा समाजारि बिथिङावनो होन बा धोरोमारि बिथिङावनो बुं बा जों मोनफ्रोमबो बिथिङानो औवाखौ बाहायनाय जायो जेरैबायदि जोङो मानसिया ओ जोनोम जाजेननायनिफ्राय थैजासिम जोङो औवाखौनो बाहायनाय जायो नोंथां जेरैबायदि जोङो ओ जोनोम जाजेन सासे गथ' एबा सासे सुबुङा ओ बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम जाजेननाय समावहाय जोङो बै गथ'सानि उथुमाय हानो थाखायबो जोङो औवानि थेवल सैनानै जों गथ'नि उम। थुमायखौ हानाय जायो ओ बेहायबो जोङो जोंनि समाजावहाय मोनसे गोनांथार आयदा हिसाबै औवाया बाहायजायो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ जेब्ला मानसिया थैयोना नोंथां बै समावहाय मानसिया थैनाय समाव ओ बे मानसिखौहाय बाननानै लांनो थाखाय जोङो औवा दाननानै बाहायनाय जायो जायखौ जोङो गोथै बारग्रा गोथै बान गारग्रा बाथि होननानै जोङो बुंनाय जायो नोंथां आरो जोंहा मोनसे मोनसे दोरोङारि फोथायनाय दङ जे नोंथां जाय औवा सुबानिफ्राय गोथै बारनो थाखाय जोंहा औवाखौ दाननाय जायो बै औवा सुबानि माखासे औवाफोरखौहाय जोङो फुजा फाथाल बा बाथौ दुमनाय बैफोर बिथिङाव जोङो बाहायनाय जाया होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ' बेनि अनगायैबो जोङो ओ गोदोनि दिनावथ' जोङो सौखि फालें बेफोरखौ मोननो थांबाङामोन नोंथां
औ औ नोंथां।
ओ औवाखौ सैनानै जोङो दारहा खालामनानै जोङो बाहायनो गोनां जायोमोन दारहायावनो जोङो उन्दुयोमोन आरो खायफाया गोलोम बोथोरनि ओ। बिलिफां समावहाय सिथ्लायाव बथा बनानै जिरायनाय ओ सल'बाथा खोन्थनाय जोंहा मोनसे दोरोङारि हुदा दङ आरो बेनि अनगायैबो जोंहा दारहाखौ ओ। जोङो माब्लाबा समाव जुमाय एरननायावबो जोङो दारहाखौ बाहायनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे आथिखाल समाव जों नुनो मोनो ओ सासे गंसे न'खरा बे फिसाजो बिलायोब्ला बा हाबा होयोब्ला बै समावहाय जोंहा दारहायाव। जिरायनानै ओ निरिद बस'नाय। बे हाबाफारिखौ जोंहा दारहायाव जिरायनानैनो खालामनाय जायो नोंथां बेनि अनगायैबो जोंहा गोबांथार जोंनि बर'नि माखासे ओ दामनाय देनाय। बा मावनाय दांनाय बैफोर बिथिङावहाय जोंहा औवाखौ बाहायनाय जायो जेरै ओ ना गुरनो थाखाय जोंहा औवाजों जेखाइ बानायनाय जायो औ आरो ना दोननो थाखाय जों खबबाय बाहायनायम जायो नोंथां आरो ना सानो थाखाय जोंहा सेन आरो खखा बेफोरखौ बाहायनाय जायो औ ओ बेजोंनो लोगोसे आरोबाव ओ‌ माइ खायनो थाखाय जोंहा हुकेन बाहायनाय जायो नोंथां मोसौ होनो थाखाय जोंहा लावथि सैनानै बाहायनाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे ओ न' लुनो थाखायबो जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो जेरै गोदोनि दिनावहाय थुरि जिगाबजों जोङो न' लुनाय जायोमोनना नोंथां बै समावहाय जोङो खुन्थियानिफ्राय लानानै जेरै मान दालि होनाय मुदा होनाय आरो भेराइस सैनाय बेफोर गासैबो बिथिङाव जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो नोंथां आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा औ औवा गोरलै गोरलै समावहाय जोंहा औवानि थेवोल एबा दिरुं जिरनानै जोङो बेराफोर होनाय जेरै आबाद खेथिफ्राव जिब जुनारफोर हाबनो हायै बदि माखासे बेराफोर होनाय जायो औवाजोंनो आरो बे औवाजोंनो जोंहा थेवल जेरनानै दुरुं बानायनाय माखासे हुदाफोर दङ नोंथां ओ बेजोंनो लोगोसे जोंहा दोरोङारि दामजु हिसाबै जोंनि दोरोङारि दामग्रा जेरै सिफुं गंगोना थरखा बैफोर बिथिङावहाय जोंहा जोंनि औवाखौ बाहायनाय जायो आथिखालाव जोङो जोंनि दोरोङारि दामग्रा सिफुं होनोब्ला जोंहा सिफुंखौ गुदुंबा जोंहा फलंनानै दामनाय जायो आरो माखासे मडार्न एबा क्लासिकेल बिथिङाव जोंहा मोन दथा गुदुंजों जोंहा औवानि सिफुं बानायनानै दामनाय जायो बेजोंनो लोगोसे जों आरो दोरोङारि दामग्रा हिसाबै जों गं गोना बेफोरखौ बानायनाय जायो दा बेनि अनगायैबो जों आरो गुबुन गु बुन बिथिङाव जोङो औवाफोरखौ बाहायनो हाबावो जेरै जि दानो थाखाय जोंहा ओ गनसानि गोनांथि जायोना नोंथां ओ बै समाव बो ओ जोङो खनसाजों आरो जेन्थेर बानायनो थाखाय सोरखि बानायनो थाखायबो जोङो ओ औवाजोंनो बाहायनाय जायो ओ आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा ओ गुबुन गुबुन बिथिङाव औवाखौ बाहायनाय जायो दा नोंथांमोननि समाजाव बो जोंनि बर' समाजाव बाहायनाय औवानि बाहायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
बिब्दिब्ला आं जा मिथिगौ नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै औ ओ औ नोंथां बेफोरबायदिनो नोंथाङाथ' जोंनि बर' समाजाव औवाखौ माबायदि बाहायो आंथ' नोंथाङा एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय औ नोंथां बेफोरबायदिनो औ बाहायनाय जायो औ बेफोरबायदिनो जों औवाखौ ओ जोंनि बर' आइजोफोरा जा ना गुरो जेखाइ बेवहायबो जों औवा औवानिफ्रायनो मोनो बेखौ औवानि फ्रायनो हेबनाय जायो नोंथां औ बेफोरबायदिनो औ जेखाइ खबायाइ खखा सेन आरो बेफोरबायदिनो न' लुनायावबोथ' जों औवानि गोनांथि जायो बेफोरबायदिनो औ नोंथां सि दानायावबो बेफोरबायदि औ बालेब गन स्रि बेफोरबायदिनो औ जोङो हिसानाव जा नांगौ बेफोरबायदि ओ जायखौ बुङो साल खुन्था बेखौबोथ' जों औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो नोंथां औ औ औ नोंथां बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन बिथिङावबो बेफोरबायदि औवाखौ बाहायनाय जायो नोंथां
औ नोंथां औ
औ औ नोंथां बिब्दिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होबावनायसाय
हागोन नोंथां औ ओ जोंनि माखासे जे दोरोङारि जेरै- ओ ना हमग्रा बा न' लुनायनि अनगायैबो जोंहा औवाखौ ओ धोरोमारि बिथिङावबो बाहायनाय जायो नोंथां जेरै- जोङो ओ बाथौ धोरोमनि सुबुंफ्रा बाथौ दुमनायाव औवाखौ बाहायनाय जायो। दा बाथौ दुमनायस समावहाय मोनसे फोथायनाय दङ जे ओ जायफोरा बाथौ दुमगोन बैसोर ओ धोरोमनि सुबुंफ्रा थसे औवाजोंनो कमप्लिट ओ जोबजासिम ओ गंसे बाथौखौ लुनांगौ होननानै फोथायनाय जायो। जेरै- बे थ'से ए औवाजोंनो ओ थसे औवाजोंनो खुन्थिया सैयो थसे औवाजोंनो जोङो ओ खावा सैयो, थसे औवाजोंनो जों फेराइ सैयो थसे औवाजोंनो जोङो ओ सेलेमालाय होननानै बुङो जों नोंथां बै बाथौ दुमनाय समाव जे जों थिखिनि सिनावहाय जोङो मोनथाम जोङो सिन ओ फिसा फिसा गन मोनथ थाम सायाव दोनो ना नोंथां बेखौ जोङो सेलिमालाय होननानै ओ बुंनाय जायो नोंथां। बेखौबो जोङो थसे औवाजोंनो जों बाथौखौ दुमनाय जायो। ओ बेनि अनगायैबो जोंहा ओ माखासे औवाफोरजों आरो जोंनि गोनांथार मोनसे धोरोमजों बा जोंनि ओ फोरबोजों सोमोन्दो गोनां जेरै- दन बे दनखौहाय जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो। बेवहाय जोङो ओ लोखि गार्जाफोर होनायाव ओ जोङो माइनाव बरायनाय समाव जों दनजों बरायनाय जायो नोंथां।
औ औ नोंथां
बेनि अनगायैबो जोंहा जोंनि संसार जानायाव गोनां जाफ्लेबाय थानाय जेरै- संग्राय, सान्द्रि सान्दांगा बेफोरखौबो जोङो ओ औ औवाजोंनो बाहायनाय जायो नोंथां। दा आङो नोंथांनियाव मोनसे ए कुइसन सोंबावनो सानदों ओ गोदोनि औवा बाहायनाय आरो आथिखालनि औवा बाहायनायनि सायाव नोंथाङा मा मा फारागथि नुदों बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां बेफोरबायदिनो जों गोदो औवाखौ बांसिनानो न' लुनायफोराव बेफोरबायदि बाहायनाय जायोमोन बेफोरबायदिनो दानि दिनावथ' जों बेफोरबायदि हानि न' बेफोरबायदि औवाजों बानायनाय थ' जों एसेबां नुनो मोनलिया नोंथां बे फोरबायदिनो इथा औ नोंथां इथा सिमेन्टजों लुनाय बेफोरबायदि पाक्कानि न' बेफोरबायदिसो बांसिन नुनो मोनसै औ नों थां। बेफोरबायदिनो औ औवाजों औवाजों बानायनाय बे फोरबायदिनो माबाफोरा गोमालांनो एसे हमलांगासिनो नोंथां
औ नोंथा औ।
अ अ नोंथां बेफोरबायदिनो न' लुनायफोरखौ जों न' न' बानायनायाव जा औवा वा नांगौ‌ जायोमोन बेफोरबायदि जों दानि दिनावथ' नुनो मोनलिया नोंथां औ बेफोरबायदिनो औ जों जा हिसान खुन्था बाहायो बेयाव बेवहायबोथ' जोङो जायखौ बुङो सालखुन्था बेवहायबोथ' जों औवाखौ औवानि खौनो बानायोमोन नाथाय दानि दिनावथ' औ बेफोरबायदि काटजों बानायनाय फ्रेम रेडिमेड बेफोरबायदिसो बानायना लासि नोंथां।
औ नोंथां औ।
बिब्दिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय
औ।
औ ओ जोंनि जा बर'फोरा औ औ। औवाजों जि बानायो बेफोरखौ आं जा मोनथियामोन नोंथांनिफ्राय मोनथिनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथां दिनैनि जोंनि सावरायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।